हेलौ खोनादोंना औ खोनादों नोंथां खोनादों
हेलौ नोंथां
हेलौ
नोंथांनि आं जेबो सोदोब खोनानो मोनाखै रोखायो नोंथाङा जुदि खोनादोंबा आंनो एसे
खोनादों ना नोंथां हेलौ खोनादों ना
दा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे बेसेन गोसा आयदायानि सायाव सावरायनो सानदों बे आयदायानो जाबाय अ बेरायनाय आरो ना नोंथां दा नोंथाङा आंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे होनो हागोन नामा
औ हागोन
औ नोंथां दा आं बेनि बागै आंनो सावरायग्रोनोसै नामा दा बेरायनाय होनना बुङोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम
एबा जा मिथिंगायानि समायना नुथायखौ नायनो जों थाङो बेखौनो बेरायनाय होननानै बुंगोन आं सानो दा बेरायनाया मानो गोनांथि होननानै बुङोब्ला जा जोंनि देहायाव थानाय जा सोरखौबा दुखु मोननाय रागा जोंनाय एबा सोरखौबा बोरोबनाय
औ
गावनि गोसोआ सिङाव थानाय मैला बेफोर मा बेरायनायनि गेजेरजों सुस्रांजायो आरो दा जों मिथिनो मोनो बेरायनाया जोंनि देहानि थाखायबो गोनां आरो मा बेरायनाया जोंनि खौबो मा बांहोयो दा बेखौनो आं बुंनो सानदों दा बेरायनाय होनना बुङोब्ला जोंनि जा थांना थानायाव बेरायनायाबो मोनसे गोहोम बिग्लोमा बिगोमा होबोदों
औ औ
औ
खोनादों नोंथां
गोबां नुनो मोनो जोंनि फरायसालिफोरावबो सासे सुबुङा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावसो थांनाय नुनो मोनो जेरै फोरोंगिरिफोराबो फरायसाफोरखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव गावनि जा रोंगौथि दं खौ बांहोनो थाखाय लांनाय जायो जों गोजान गोजान दावबायनायखौबो जों नुनो मोनो
औ औ नोंथां औ बेरायनाय होनोब्ला जोंहा गोबां एबा गोबां मिथिनो गोनां आइदियाफोर गियानफोर मोनो ओ बेरायनाय जि मोनसे बेरायनाय बै बेरायनायाव गोबां रोखोमनि जि हाबाफारि एबा आयदा लानानै बै बेरायनाय खौ बानायनाय जायो
औ गोजोन्थों नोंथां आं आंनि जा बिबुंथि बेखौ बेखिनि फोजोबनाय जाबाय नोंथांनि जों गोजोन्थों